औ नोंथां खोनादो
ओ नोंथां दा जों मेन आयदायावनो थांनोसै नामा नोंथां
औ औ फैजायो फैजायो नोंथां फैजायो
जों जोंनि देहाखौ बोरै सामलायनांगौ बेनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा एसे बुंनानै होदो आरो एसेमोन
खौ जोङो गोग्गो लाखिनांगौ होनोब्ला जों गिबियावनो जोङो माखासे ओ आयदाफोर थायो जोङो फुङावनो मोजां सिखारनानै नोङो मोजां प्रेक्टिस खालामनांगोन आरो जानायफोरखौ जोङो मोजाङै जानांगोन जोङो आखाइखौ साफा सुनांगोन माबा मोनसे मुवा गाज्रि मुवा दाङोब्लाथाय बा‌ जोङो बाहेराव थाङोब्ला जोङो आखाइखौ फैनानै मोजाङै सुफैनानै जोङो साफा लाखिनांगोन जुदि जों साफा लाखियाबा गाव गाव गावनि देहायानो खैफोदाव थांगोन गोग्गो देहा लाखिनायाव जोङो खहा जागोन जों गोग्गो देहा लाखिनाय लाखिनांगौ होनोब्ला जोङो माखासे जानाय हनाय माखासे बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जानायावबो जोङो साफा जानांगोन मोजाङै जोङो सुनांगोन माखासे फिथाइफोरा आथिखालावबो गाज्रि गाज्रि थायो बा मोजां मोननो थाङा बेनिखायनो जोङो मोजां साफा सुनानै फिथाइखौ जोङो जायोब्ला बा जोंनि थाखाय मोजां जागोन जुदि जोङो फिथाइफोरखौ जोङो मोजाङै सुनानै जाया जों सुनानै जायाब्लाथाय जोंनि देहायावनो गोबां खहा गोलैगोन बा गोबां गोहोम गाज्रि खोलैगोन आरो आंनि बायदिब्ला दा जोङो गोग्गो देहाखौ लाखिनांगौ होनोब्ला जोङो मा होनो माखासे फुं समावबो जों दै लोङोब्लाथाय माखासे गोग्गो देहा बा थाजिम थागोन जों जुदि आरो गोग्गो देखा ला लाखिनोब्ला जोङो ओंखामफोरखौबो मोजाङै सम बायदियै जानांगोन जुदि जों सम बायदियै सम बायदियै जोङो ओंखामखौ जानो हाया बा जोङो जाया ओंखामखौ जायाबाथाय जोङो जोंनि गोग्गो बा जोंनि देहाया मोजाङै थानाय नङा जुदि जोङो गोग्गो बा जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनोब्लाथाय जोङो बिदिनो माखासे गोबां बायदि बायदि दङ बेखौ जोङो इउटुब बा बायदि माबाफोरावबो जोङो बोनानै नायब्ला जोङो मोनगोन बा जोङो देहाखौ माबायदि लायोब्लाथाय बा जोङो माबायदि जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो हागोन बिनि सायाव जोङो माखासे जों रोङाब्लाबो गुबुननिफ्राय जों सोंनानै लायोब्लाथाय जोङो जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो बेनिखायनो जोङो माखासे रोङिफोरखौ जोङो सो सोरनावबा बा गुबुननावबा डाक्टरफोरनावबा जोङो सोंनानै जोंनि देहाखौ जोङो फिट लाखिनो थाखाय जोङो मालाबा समाव सोंना लानांगौ जुदि जोङो जोंनि देहाया जुदि गोग्गो नङाबा जोंनि देहाया मोजां नङाब्लाथाय जोङो खामानि मावनायाव बागोन खामानि मावना हानाय नङा माबेबा मोनसे खामानि मावनोब्लाबो गोसो जानाय नङा अबावबा थांनो गोसो जाब्लाबो गोसोआ माने बायनाय मोनगोन बा थाङोब्लाबो जोङो थाथेरनो बा थानो सुखुयै जागोन बेनिखायनो जोङो देहाखौ जों जोथोन लाखिनाया जोंनि बिबान बा जों देहाखौ मोजाङै लाखिनाया जोङो गाव गावनिनो बिबान होनानै आं सानो नोंथां नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर सानदों नामा बा आंनो फोरमायनो हागोन नोमा नोंथाङाबो
औ नोंथां आरो मोनसे जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय आरो गेलेनाय बायदि बेफोर प्रेक्टिसफोराबो मोनसे खामनांगौ नो माथो?
औ नंगौ नंगौ थारैनो आङो बेखौ बावदोसोमोन नोंथाङा जे दासो बुंनानै होदो नोंगौ फोरबायदि खालामोबाथाय
एसे जों गेलेनांगौना नोंथां गेलेनाय बायदिसिना बेफोरखौ जों लाखिनांगौ औ जबाय थानायजों जायाना देहाया मोजां जोंनिया बेनि थाखाय जोङो देहाखौ मोजां गाहाय लाखिनो थाखाय जोङो खामानिबो मावनांगोन लोगोसे खारनाय बारनाय बेफोरखौबो लाखिनांगोन फुङावनो सिखारनानै थाबायनाय बे खौ लाखिनाया मोजां जागोन जायो आरो आथिखालाव आरो गोबां बि माबा थायो आथिखालनि जानाय आदारफ्राबो गोबां माबा जालांबाय बेफोरखौ जोङो नायनानै मोजाङै बासिनानै बबे बुस्थुखौ जायोब्लाथाय जोंहा जोंनि देहायाव गाज्रि एबा हानि जानो हागौ बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो जायिया गाहाम बासिनाया मोजां बे दा दानि जुगाव मोजाङै नायनानै जानाया मोजां जाग्रा मुवाफोरखौबो
औ नंगौ नंगौ खोनादों नोंथाङा बुंलांबाय थानो हागोन आङो नोंथांनि बुंनायखौ खोनासंगासिनो दं दे नोंथां बुंबाय था
औ नोंथां आथिखालनि मुवाफोरा गोबां भेजालि जालांबाय दं बेखायनो जोङो सांग्राङै नायै हयै जानाय लोंनायफोरखौबो बासिनानै गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय मोजांहाय नायै हयै जाग्रा मुवाफोरखौ जानानै जोङो गावनि देहाखौ मोजां लाखिनांगौ आरो जाहाथे आरो न'आव थानानै मबाइल थुबाय थानानै जाहाथे खामानि दामानि मावलसिनो दे थायो खायसेया बेफोरदिबादि आरो देहाबो गाज्रि जालाङो थैफोरा खास्रानाय नङा गोबावजों सिखारो बेफोर बायदिबाथाय गोबां बेरामाव गोग्लैनो हागौ देहाया
नंगौ थारैनो औ थ औ नंगौ नंगौ खोनादो नंगौ नंगौ नोंगौ
उम
बुंबाय था नोंथां
औ औ आरो देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो भिटामिननि गोनांथि जायो देहायाव जोंनो गोबां भिटामिननि गोनांथि जायोना नोंथां बेफोरनि थाखाय जोङो फिथाइ सामथाइखौबो जों जानांगौ माथा नोंथां
जानांगौ जानांगौ
ए दा नोंथांमोनखिजा मा मा ओरैनो फिथायोमोन न दाबायदियाव
नै नोंथां जोंनियाव दा माने बांसिनानो ओ खान्थालखौ मोननो थाङो बिनिफ्राय थाइजौ मोननो थाङो बिनिफ्राय थालेरखौ मोननो थाङो बिनिफ्राय आनारस मोननो थाङो बिदिनो आंगुर आफेलखौबोथ' जोङो हाथााइनिफ्राय बा मोननो थाङो जोंनियाव बिफां गैनाय गैया बियो हाथायफोर बा गलाफोराव जोङो मोनो बेनि खाय जोङो बेफोरखौ जायो जायोब्लाबो आ आंगुर बायनानै जायोब्लाबो जों बेखौ मोजाङै सुना जायोब्लाथाय जोंनि थाखाय मोजां आरो जुदि बे माखासे मेदिसिन होनानै माबा बानायनाय जायो नालाय बेनिखायनो जोङो बेखौ बा आपेल आंगुर बा म माखासे हाथाइनिफ्राय बायनाय मुवाखौ जोङो सुनानै जाहैयोब्ला जोंनि देहायाव जेबो खहा खालामहैनाय नङा आंनि आन्दाज बेनिफ्राय जोङो गोग्गो देहा लाखिनाय होनोब्ला जों माखासे न' सिङाव उन्दुनाय थाबाय थायोब्लााथाय जोंनि देहाखौ जोङो मोजाङै लाखि लाखिनो हानाय नङा माखासे देहानि प्रब्लेम जागोन बेनिखायनो जों माखासे समाव न'आव उन्दुना थाबाय थायोब्लाबो जोङो प्रेकटिस खालामनांगोन ब्याम खालामनांगोन बिदिनो बायदि बायदि माखासे जोङो देहाखौ गोग्गो खालामनो थाखाय जोङो माखासे गावनो सान खांनानै खामानि मावनो रोंनांगोन आंनि आन्दाज नोंथांनिब्ला माबायदि बिनि सायाव आरो माबाफोर बुंबावनो दं बा नोंथाङा बिनि सायाव माखासे सानबावदो नोमा नोंथां
सानदों नोंथाङा आरो जोंनिया जोंनि बारहावाया मोजां जानांगोन जाहाथे जोंनि देहाया जोंनि हां लानायाव जाहाथे जेबो माबा फैया गाज्रि बारहावाया जोंनियाव हाबफैनानै जाहाथे जोंनि देहायाव बेराम आजार जाया बेनि थाखाय जोङो जोंनि खाथि खालाफोरखौ जोङो स्रां मोजाङै साखोन सिखोनै लाखिनाया जोबोर गोनां गोनांथार नंगौना नोंथां
नोंगौ नोंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ
औ बेखायनो जोङो गासिबो साखोन सिखोनै थानांगौ आरो गान्नाय जोमनायखौ मोजाङै सुबाय थानांगौ साखोन सि गोनै आरो खाथि खालानि दाखोर दालाफोरखो मोजाङै स्रांहाय बोस्रांनानै स्रां खालामनाया गाहाम मोजां जमा जागायाव दोननानै बेनो आरो हासार जाहैगोन नङा होमबा नोंथां जोंनि बे दाखोरफोरानो हासार जायो
औ औ जायो जायो
दा आरो दा आरो नै दंग' दंलानिफ्राय आरो थाम्फै सोमजिनानै गोबां थाम्फै अरो मा अरो बेफोरखौ जोङो आरो मोनायाव उन्दुबाथाय आरो मुस्रि सोंनाया मोजां थाम्फैनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय उम थाम्फै अरबाबो बेराम जायोनो
औ
ए
नोंथां
औ
माने जोङो मुस्रिफोरखौ मोजाङै उन्दुनाय समाव होयोब्लाथाय जों जुदि थाम्फै अरजानिफ्राय जोङो बारग'गोन जुदि जोंनि मुस्रिखौ जों मोजाङै खोंना ला लायाब्लाथाय जोंनाव थाम्फैया जुदि अरोब्लाथाय जोंहा बेमार जागोन माबा जिखुनु माबा मोनसे बेमार जागोन आरो जुदि जों थाम्फैजों अरजाबाय थायोब्लाथाय आरो नोंथां माने थाम्फै थानाय जायगायाव बारा थानाङा होनो थाम्फै थानाय जायगायाव बारा थायोब्ला जोङो जुदि थाम्फैया अरबाय थायोब्ला जोंनाव बेमार जायो बेनिखायनो जोङो माखासे थाम्फै थायोब्ला थामफै थायोब्ला बे थाम्फैखौ बो माखासे ओ बे थाम्फैखौ जानगार खालामनो थाखाय जों माबसे सावना दोननांगोन जुदि जों सावना दोनाब्ला जुदि थाम्फैया जुदि जोंनि मोदोमाव अरबायायफ्लायोब्ला जोंनियाव गाज्रि गोहोम खोलैगोन होननानै आं सानो आरो बेनिफ्राय जोङो मा माखासे बेफोरखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय जोंहा माखासे सुबिदा दं बे सुबिदाखौ जों गावनो गाव माने सानखांनानै जों दिहुनना लानो हायोब्लाथाय जोंनि थाखाय जोङो माखासे बेमार आजार जानायनिफ्राय जों बारग'गोन नाथाय आरो जोंनि ओन ओनसोल बा माखासे खाथि खालाफोराव माने बांसिनानो फख्रि दं बा बे फख्रियाव माखासे मुवा बेसाद गाज्रि गाज्रि गारनायनि जाहोनाव बेफोरनिफ्रायबो थामफि थाम्फै गाज्रिफोरा उजिनानै बा मानसिनि मोदोमाव अरोब्लाथाय जोंनाव बेमार आजार जायो माने बिनि थाखाय जोङो बांसिन जोङो साफा खालामनो हायोब्लाथाय जोंनि थाखायबो मोजां बा खाथि खालायाव गाज्रि मुवा दोनोब्लाथाय बेफोरखौ थाबनो बोखारनानै गारहैब्लाथाय माखासे बेमार आजार जानायनिफ्रायबो जों बारग'गोन बा जोंनि थाखायबो मोजां बा माखासे मोनामनायफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंबावगोन नामा नों नोंथां
दा बुंथ'लाय लांला दे नोंथां समावबो जाबाय
समा जाबाय नोंथां
औ दे नोंथां